हेलौ नोंथा खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां।
नोंथांनिसिम गोजोन हरनि गाहाम हामलाायनि जासिहनाय थाबाय नोंथां।
औ औ नोंथां
नोंथाङा मा खालामदों?
औ दं आं नोंथां ओरैनो नोंथाङालाय?
आंबो दङ बिदिनो ओ नोंथांनियाव फन हर नायनि जाहोनानो जाहैबाय ओ दा ओ दा एबा आगोल सोलिबोबाय थानाय ओ बर' समाजा मोनसे ओ गुलाय गुजाय मोनसे
औ
बिदिनो ओ खाना फोथायनाय एबा खोमसि फोथायनायनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां उम नोंथां बुंनो थाङोब्ला जोंनिया गोदो गोदायनिफ्रायनो बे खोमसि फोथायनाया दोङो होननानै जों मिथिबोदों नङा होमबा नोंथां औ थिग बेबायदिनो खोमसि फोथायनाय होनदों ओ ओ उम बिदिनो जेन'बा जोंनिया न'खरफोराव जा मायबा मोनसे फिसा फला बेमार आजार जाब्लाबो जों बेखौ नो सोरबा गामियाव थानाय एबा बेलेग मोनसे दाबसे जायगायाव थानाय जायखौ बुङो उम ओ फुजारि जायखौ बुङो ओ बिदिनो फुजारिबो बुंनाय जायो नङा होमबा नोंथां? औ बिदियाव जों ओ न'खराव माबा मोनसे लोमजा साजा जाबाबो जों बिनियाव ओ नायनो नायनो थाङो नङा होमबा नों थां
अ नंगौ नोंथां
नायनो थांनायाव ओ बियो जायनियाव नायनो थाङो जायबा फुजारियाव नायनो थाङो बेयो जोंनि सिगाङाव जेनेबा ओ बिब्दिनो खोमसि फोथायनायनि बागै जेनेबा मानसिनि मानसिनि नोजोर नांदों बिब्दिनो गुबुन गुबुन गुबुन बाथ्रा जोंनो खोन्थाहरो औ जों थिग बेबाददिखौनो जोङो ओ बिदि बुंनायखौनो जोङो ओ ओ मानिना लानानै जोङो बेखौनो जों खोमसिय फोथायनाय होनना सानना लायो आरो नोंथां औ जों बिब्दिनो ओ जोंनिथ' गामि गफायाव बिब्दि खोमसि फोथायनायाथ' बांसिन सोलिबाय थायो उम थिग बेबायदिनो गामियाव ओ सोरनाबा बेमार आजार एबा दुखु खैफोद आफोद जाब्लाबो जोङो ओ बांसिनानो खोमसि फोथायो होननानै सानना लायो आरो। माने बिबदि खोमसि फोथायनाया गोदो बांसिनमोन आरो नोंथां बुंनो थाङोब्ला औ बिदिखौ दा आरो ओ दा आरो जा ओ गोदान मुगा नालाय बेयाव जोंनिया ओ सुबुं माहारिफोरा बेफोरखौ एसे फोथायनो फोथायनायखौ एसे खम नुनो मोनदों। औ आ गोल आरो गोदो गोदाय जोंनिया माबा मोनसे बेमार आजार जायोब्लानो माबा मोनसे साखु साख्रा जायोब्लानो जोङो ओ गामि एबा गुबुन गामियाव थानाय जायखौ जोङो फुजारिफोर बुंनाय जायो बेयाव जोङो थांनानै बिसोरखौ बांसिन फोथायोमोन आरो नोंथां। मानोना ओ गोदो गोदाय जोंनिया डाक्टर डाक्टर बिदिनो नार्सफोरनि जो बोद आंखाल मोन नङा होमबा नोंथां? औ गोदोथ' जोंनिया बिदि ओ देहा फाहामसालि बिब्दिनि जेबो राहा गैयामोन नालाय जों बिदिनो अजाफोरनियाव थांनानै जोङो नायहैयोमोन बिब्दिनो माबा मोनसे बेमार आजार जाब्लाबो जों बेखौनो अजाफोरा जा बुंदों बेखौनो मानिना लानानै जोङो बेखौनो जों नंगौ सानोमोन खिन्थु बुंनो थाङोब्ला दानिया दानि जुगाव बिबदि ओ फोथायनायखौ एसे खम नुनो मोनदों आरो आं नोंथां।
औ नोंथाङा नोंथाङा मिथिनाय बायदिब्ला खोमसि फोथायनाया ओ माबायदि नोंथांमोननि ओनसोलाव दाबो सोलिबाय दङ ना गोदो ना गोदो सोलिनायानो एसे फोरमायना
अ जोंनि ओनसोलावथ' गोदो जों उन्दै समनिफ्राय उन्दै समाव एसे नुनो मोनदों आरो दानि
औ
दानि दिनावथ' आरो सोलोंथाइजों जौगालांनायनि जुग नालाय नोंथां
औ औ
साननाय हनायफोरा बुजिनाय फ्रा एसे अ आलादा जायो एसे बुजि नो हानाय दानि सुबुंफोरा ओ आगोलथ' बिदि ओ सोलोंथाइबो अ बि बारा गैयामोन बिनि ओ लोंनानै जौ जौवा जों बिदि गफबनाय था गफबना थानाया बांसिनमोन नोंथां। ओ बिनिखायनो बुजिनाया ओ खममोन उन सिगां साना ओ बिदि गराय बिजौ मिथिया माया बिदि सुबुंफोरखौ मोजां सुबुंफोरखौबो बि दिनो फाव फानदायनानै बुथारनायखौ जों जों नुनो मोनबोदों नोंथां।
औ औ नंगौ
थायनाय बुङोबा बिदिनो जाय फोथायनाया मानिनानै लानो हाया एबा ओ जुक्ति गैयि बाथ्राखौनो खाना फोथायनाय बुङो नोंथां।
औ औ नंगौ
जेबोला ओ गथ-ओ-गथ' गथाय एबा गोदोरानो जा औ बिदि उदै सानाया एबा खर' सानाय मोदोम सानाय न'खरफोराव एबा दावराव दावसि सुख सान्ति गैयै बिदि जाबा बिदि जाबानो बि
औ
ह खालामो। ओ गाज्रि सुबुं फोरखौ मोजां सुबुंबाबो गाज्रि सुबुं बुङो। ओ बिसोरो बिदि बेराम जाबाबो डाक्टरनियाव ओ थांग्रोनानै बिसोरो मोजाङै फाहामथाय लाहैया ओ बिसोरो अजानियावसो थांग्रोयो एबा कबिरास फोरनियाव थांग्रोयो आरो नोंथां ओ अजाया जेब्ला नायखांनानै ओ मदाइ अरदों बिदिनो ओ गाज्रि सुबुंफोरनि नोजोर नांदों। ओ बिदि बायदिस सिना बाथ्रा बुंबानो बिथांमोना गनायना लानायखौ जों नुनो मोनबो गासिनो नोंथां। ओ ओ नुनो मोनगो गासिनो बिदिनो जोंनि बर' समाजाव गेजेरावसो बि दि गुलाय गुजायखौ थासारिखौ गोहोम थासारिनि गोहोम खौ नुगासिनो नोंथां।
औ बिदिनो नोंथां ओ बिदि खोमसि फोथायनाया ओ दाबो दङ' ना ना गोदो गोदो थानाय बायदि दाबो दं खोमसि फोथायनाया?
ओ दाथ' बारा गैया नोंथां। नोंथांनि ओ जागा ओन सोलाव दङ' नामा नोंथां?
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोल ओ एबा गामियाव बिदिया जोबोद खमायबाय। माने गोदोनि बायदि नंला नांलाय जुगफोरा गासिबो सोलायलांबाय। नङा होमबा? औ गासैबो ओ गोरों गोरा जाजुबबाय। आरो लेखाफोराव मोनबोबाय बिदिनो गोबां गेदेर गोलाव मानसिफोरनि गियान मोनबोबाय। उम गोदोसो ओ गोदोसो जों बांसिनखोनो खोनानो मोनोमोन। जेनेबा उम बि दिनो अजाफोरा जा बुङो बेखौ मानिनानैनो गामिनि सुबुंखौ सोरखोबा हासे ओ नाम लानानै बुंब्लानो बेखौ जोङो बेखौ जों खोमसि ओ फोथायनानै जों बेखौ दायना एबा अजा साननानै जोङो बुग्लुं बुसि खालामनानै बुथारनाय ओ नेम माबाफोरखौ बुथारनाय बे फोर बिदि उम जाथायफोरखौ जों खोनादोंमोन आरो नोंथां।
अ नंगौ नोंथां।
औ। ए बिब्दिनो उम नोंथांमोननि न'खरनि मानसि एबा गामिनि मानसिफोरा बेफोरखौ दाबो फोथायो नामा?
ओ फोथायनाया उम आगोलनिसाय एसे खम आरो ओ दा बिदिनो ओ सानै साथामसो सुबुं थायो नोंथां। बिसोरो बिदिनो गराय ओ जेनेबा ओ उन सिगां साननो रोङि गो थौवै सानो रोंङि थौले सानग्रा सुबुंफोरासो थायो नों थां। सोलोंथाइ गैयै सुबुंफोरासो बिदि थायो। बिसोरो ओ माने मालायनि जौगानायखौ नायनो हाया। सोरबा एसे ओ बिदिनो
औ नंगौ।
मावना दांना बिदिनो न'खर फोरखौ सुंथानो हाबा एसे रां खावरिया गोनां दोहोनि जाबा बिथांमोना नायनो हाया बेखौ बिथांमोना बोरैहाय गाहायाव खोलैनो हागोन बोरैहाय गोरिब खालामनो हागोन बेफोर बेखौ मेगन जोबोर सायो सानाभिव बिसोरो बेखौ ओ बिदिनो खिथिर लानो नागिरो गुबुननि सिगाङाव गा जि गाजि फाव फानदायना होगोन बेखौनो बिथांमोना बुजिस्लाबो बिथांमोना बेखौनो नंगौ सानो नंथारैखौबो नोंगौ होननानै बिदिनो बुथारनाय खौ जोङो उन्दैनिफ्रायनो खोनानो मोनबोदों नोंथां।
औ नंगौ नंथां।
नोंथांनि जागायावबो बिदिनो ओ दाय गैयै सुबुंफोरखौ खोस्रि बोस्रि बुथार-बुथारनायखौ नोंथाङा खोनानो एबा नुनो मोनबोदों नामा नोंथां?
औ ओ बुंनो थाङोब्ला नोंथां ओ दाथ' बेफोरखौ ओ नुनो थांला माने दाथ' गासैबो जेनेबा ओ रोंखा राखा ओ जेनेबा गियान गोनां जाजोबबाय नङा होमबा नोंथां। औ बिदि जाथायगोर गौ एबा बिदि खोमसि फोथायनायफोरखौ ओ गोदोसो बांसिन खोनायोमोन जेनेबा गोदो गोदाय आरो बिदिनो जेनेबा जोंनिया डाक्टर देहा फाहामसालिनि फैयैनि जेनेबा जेबो राहायानो गैयामोन नङा होमबा नोंथां।
अ नंगौ नोंथां रांखावरिनिबो एसे गोनांथि मोनना
औ दानि ओ माया मोनसे जेनेबा बेमार आजार जायोब्ला जोङो बिदिनो अजा एबा ओ फुजारिफोरनियावसो उम थाङोमोन नालाय नोंथां नायनो ओ बिदिनो दा बेफोर ओ बेफोर खोमसि फोथायनायफोरा जोंनियाव गैला। जेनेबा गासैबो ओ गोदान मुगाजों गासैबो सोलायलांजोब्बाय। बिब्दिनो ओ बिसोरनि जोंनि दा उम गोदा जेनेबा सुबुं माहारिफोरनि जेनेबा गोसोनि ओ साननायफोरा गासैबो उम गोदान ओ गोदान मिजिंखौ लानानै जेनेबा ओ साननाय हनायफोराबो बिब्दिनो ओ आगोलनि बायदि नंला आरो। गासैबो जेनेबा सोलायलांजोब्बाय बिदिनो खोमसि फोथायनाय औ मुं लानानैफोरा जेन'बा जेबो फोथाया। बिब्दिनो मायाबा मोनसे बेमार आजार जायोब्लाबो दानिया ओ जेन'बा डाक्टरफोरनियाव थांनानै देहा फाहामसालिफोराव थांनानै जेनेबा मोजाङै ओ देहाफोरखौ नायजाहैयो आरो। बिब्दिनो बुंनो थाङोब्ला ओ अजा एबा बिदिनो फुजारिफोराव थांनायफोरखौ आं जोबोद खम नुनो मोनदों आरो नोंथां। ओ नोंथां ओ नोंथांमोननिथिंबो बि-बिब्दि थासारिया ओ ओ जाबाय थायोना? खमायबाय नोंथां एसे फोरमाय हागोन नामा?
औ खमायबाय नोंथां। ओ मानोना ओ दानियाथ' बि गियाननि जुगना नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां।
ओ माने बिदि सम बर' समाजाव बिदि जोंनि खोमसि फोथायनाय बिदि दायना नंखाय ओ फाव फान्दायनायखौ आगोलनि ओंखायनो नुबोन मोनदों नालाय नोंथां बिदिखौ जोंनि बर' समाज ओ गनायनानै लालाय एबा मानिनाय नानै लाला नोंथां ओ बिथांमोना जेरैखि ओ बिदिनो फाव फानदायनानै नाजाया मानो बिथांमोनखौ दा बि दि खालामनो हाला नोंथां आयेननि दाहा आयेननि गोनांथि दानि जुगाव नोंथां नोंथां होमबा समाबो जोंनिया ओ जा बोनो हमबाय नोंथां हराबो थौबोबाय ओ नोंथाङा आंनो बेसे जों रायलायनो रायलायनायनि था खाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय नोंथां ओ नोंथांजों इयुन समफोरावबो औ नोंथां दे
औ दे